हेल' नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
दा होमबा जों नोंथां मानि औ मानि सायाव रायज्लायनो नोंथाङा एसे। एसे खोन्थाना होदो दे।
औ औ जों दायो सोमोन्दोनि सायावरायलायनोसै आरो एसे सावरायनि औ सोमोन्दो दा सोमोन्दो होननानै बुंङोब्ला जों ओ सोरबा सासे मानसिखौ अन अननानै बा सनमान होनानै गाबज्रिनाय जों बेखौनो बुंनो हागोन आरो सोमोन्दो हिसाबै नङा होमबा? बा आब'खौ आब' होननानै फंबायखौ फंबाय होननानै ओमफ्राय आदैखौ आदै होननानै गाबज्रि नङा होमबा
औ।
बेफोरथ' जोंनि मोनसे समाजनि सोमोन्दो नङा होमबा नोंथां दा बेनि गेजेराव गेजेरावनो जोंहा बर'आव बेबायदि बेसेबां सोमोन्दो दङ जेनेबा नोंथाङा बुंलांनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां जा मिथियो आं बेखौ एसेसो। फोरमायनो हागोन आरो जेनेबा सोमोन्दोआ माने जोंनि गेजेराव माने सुबुंखौ माने गावजों गाव जेनेबा सनमाननि गेजेराव लाखियो आरो जेनेबा सनमान होलायनायनि गेजेराव जों सोमोन्दोखौ बाहायनाय नुनो मोनो
औ नोंगौ
बुंनो थाङोबा न'खरसे जायनो खि सुबुंफोर बिनिफ्रायनो माने सोमोन्दोआ उन्दैनिफ्रायनो गथ'आ जेनेबा बिमाफोरखौ सोमोन्दो लानाय जों बेफोरखौ नुनो मोनो आरो बिमा बिफाखौ सोमोन्दो दा सासे गथ'आ जोनोम जानाय लोगो लोगो लोगो बे गथ'खौ मानि बिमा बिफा बा बे समाजनि मानसिफ्रा बेखौ आइ बा आफा बेफोरबाददि फोरोंजेननायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनिफ्रायनो जागायजेनो जों जोंनि जेनाखि सोमोन्दो बेयो
ओम होनबा जोङो ओम गुबै सिनायथि होननानै बुङोबा जों बिमा बिफानिफ्रायनो हमना लानांसिगोन दा नङा होमबा
औ नोंथां औ
उम।
दा बेबादिनो सासे उन्दैया गावनि जेनाखि जोनोमगिरि बिमा बिफा बेफोरखौ सोमोन्दो ला जेननायनि अनगायैबो जेनेबा गावसोरनि समाजनि जेनाखि सुबुंफोर बिसोरखौबो सोमोन्दो लानो गोनां जायो आरो जेरैनाखि गावनिनो देरसिन जेनाखि बिमा बिफानि फिसाज्ला बेखौ बे उन्दै गथ'वा आदा जागोन बा ओ हिनजावबा बेखौ आब' बेफोरबायदि सोमोन्दो लानायखौ जों नुनो मोनो आरो
नंगौ नंगौ
बेबादिनो गावनि जेनाखि असे बिमा बिफानि बिमा बि फाखौबो जेनेबा आबै आबौ आरो बै गावनि आबै आबौनि बिमा बि। फाखौ जेरै जेनेबा आयं बेफोरबायदि जोंनि समाजाव सोमोन्दो लालायनाय दं आरो।
ओम ओम।
दा बेल' नङा जेनेबा बिदिनो गोबाङै गोबां बिदिनो सोमोन। दोआ एरलांनायखौ जों नुनो मोनो जेनेबा बर'नि सोमोन्दोआव बुंनो थाङोबा। आब'। बेफोरबायदि जों सोमोन्दोखौ मोननो थाङो आरो। जेनेबा सोरनिबा न'खराव जेनेबा बिमा बिफाया गावनि फिसाजोखौ बिलाइ हरोबा बै फिसाजोनि जेनाखि फिसाइ खौ बिजामादै जानाय बेफोरबायाददि जोंनि गेजेराव सोमोन्दोआ दं आरो दा बे बेफोरबायदि सोमोन्दोनि गेजेरजों जों जोंनि समाजावहाय जेनेबा सनमान बा गावसोरनि जेनाखि अनलायनायनि जेनाखि बान्दो बेखौबो जोङो खाथेनानै दोननाय बादि जोंनि समाज साव नुनो मोनो आरो।
बेजों लोगोसे जोङो माने सासे मानसिखौ सिनायनो हायो आरो नङा होमबा जेरैबायदि बेयो आंनि आदा बेयो आंनि आदै बेयो आंनि बा बिजामादै होननानै सिनाय मोनसे सिनायथि मोनो आरो बेनि गेजेरजों सोमोन्दोनि गेजेरजों नङा होनबा बेबायदि बुंनो नांगोन जोङो दा आं नों। नोंथांखौ सोंनो नागिरदों आरो मोनसे कुइसन बा सोंथि दा नोंथाङा बुंलांबानो। जाबाय सापस जोङो बिमा आरो बिफा बा बिमा आरो फिसाज्ला बेनि गेजेरावथ' सोमोन्दो थायो नङा होमबा जेरैबायदि ओ बि फाया फिसाज्लाखौ फिसााज्ला महरै
मोनसे सोमोन्दो थायो दा बेनि गेजेराव जोङो सासे फिसाज्लाया सासे बिमाजों बा बि। फाजों माबायदि सोमोन्दो थानांगौ जेरैबायदि माबायदि। जेनेबा आखल आखु बाहायनांगौबा माबायदि जेनेबा सोमोन्दो थालायनांगौ आरो।
औ औ नोंथां औ हागोन नोंथां हागोन जेनेबा बुंनो थाङोबा। सासे गथ' बे गथ'खौ जोनोम जानायनिफ्राय लानानै देरजासिम बा फरायसालि गुदि फरायसालियाव हाबजासिम बिनि जेनाखि जोथोन लानायनि बिबान बियो मानि गिबियाव बिमा बिफा एबा न'खरनि सुबुंफोरनि बिबान थायो आरो नोंथां।
ओम।
बेयावहाय मानि जेनाखि गथ'वा लासै लासै बे न'खरावनो देरगोन नालाय बे न'खरनि जेनाखि बेकग्राउण्ड बिनिफ्राय मानि जेनाखि थासारि बा मोजां गाज्रि बेफोरनिफ्रायनो गथ'आ सोलोंनानै लागोन आरो बा बे न'खरनि मानसिफ्रा माबादि माबादि राव रायज्लायो आरो बेनि अनगायैबो जेनाखि गामि बा समाजाव थानाय थासारिया माबादि बेफोरनिफ्रायनो गथ'आ सोलों जेनगोन आरो जेनेबा बुंनो थाङोबा राव रावनि बेलायावबो गथ'आ न'खराव जे राव रायज्लायो बेखौनो रायज्लायगोन सोरबा आलासि फैयोबा जेनेबा ओ गावनि बिमा बिफा बा नख न'खरनि मानसिया बे आलासिफोरनि फारसे सनमान दिन्थियोबा बे गथ'आबो बे सनमानखौ नुनानैहाय जेनेबा सोलोंगोन आरो।
ओम‌।
दा बुंनो थाङोबा बिमा आरो ग'नि गेजेराव ओरैबादि जेबा सोमोनद लाखिलायनाय जानांगौ जेनेबा जाहाथे गथ'आ बाहेरा जेबो गाज्रि माबा मोनसे खामानि बा सोदोबफोर सोलोंनो हाया बेफोरबादि सोमोन्दो लाखिलायनाय जानांगौ आरो। आरो जेनेबा गथ'आ गाज्रि फारसे थांनो नागिरदोंबा गथ'आ मानि सायाव बा मानि थाखाय गाज्रिनि फारसे आगान सुरनो नागिरदों बिनि फारसे बिमा बिफाया एसे नायफा नायफा बा खेल लानांगौ आरो जेनेबा माबा मोनसे गाज्रि मावनायनि सिगां थ' जेनेबा जों सानग्रोखानांगौ नालाय बिमा बिफानि सायाव दायथ'आ थायो आरो गथ'नि फारसे जेनाखि जोथोन लानाय बा मोजां सोमोन्दो गथ'जों बेफोरो माने ओ एंगालायनो हायैबादि जानांगौ आरो सोमोन्दोआ। औ दा दा नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंनो सा सानो नों जेनेबा सासे गथ' आरो बिमा बिफाया गावनि गथ' गथ'खौ जोथोन लानायनि फारसे नोंथाङा एसे माबाफोर बुंबा बुंबावगोन नामा?
ओ आंनि साननायाबो नोंनि बायदिनो माने आंबो बुंनो नायगिरनाय खोथाया आरोना। दा जेनेबा सासे गथ गथ' सासे गथ'खौथ' मोजाङै फोरोंनांगौ बा मोजाङै सासे गेदेर गोराव सुबुं सम्पद खालामनांगौ बा समाज नि मोनसे मोजां माने खामानि मावग्रा सासे सुबुं बेबायदि महरै माने ओ दानांगोन बा बिनि आखल आखुखौ खालामनो नांगोन मोजां। थिग बेनि दायथ'आ जाबाय बिमा बिफानि आरो नङा होमबा?
औ औ।
माने बिमा बिफायानो जिहेथु बिनि गुबै माने बुहुमाव फैजेनब्ला बेखौ मा होनो बिमा महरै सिनायनाय बिमा बिफायानो जाहैयो।
औ नंगौ नोंथां।
आरो सासे गथ'खौ मोजाङै जोथोन लानांगौआ सासे बिमानि दायथ' होननानै आंबो सानो आरोना।
औ।
बेनिखायनो जोङो सासे गथ'खौ सासे गथ' आरो बिमाजों ओरैबायाददि सोमोन्दो थानांगोन जे जेनेबा गथ'आ बो बिमानि खोथाखौ मानिनाय बा बिफानि खोथाखौ मानिनाय बिफानि दुखु दाहाखौ बुजिनाय। बा बिमानि दुखु दाहाखौ बुजिनाय बिदि जानो नांगोन आरो ना। जों मा नुयो जेब्ला सासे फिसाज्लाया बा सासे फिसाजोआनो जा हाबा जाखांनायनि उनाव सोरबा सोरबा बिफा आरो बिमानि गोथौ सोमोन्दोआ गावस्रालाङो आरो।
औ औ।
मिथिबायना बे गोमालांनायनि जाहोनाव माने खायसे खायसेनि न'खरा मा जालाङो बायलाङो आरो ना। जेरैबायदि ओ गावस्रालायनाय जानानै सोरबा हाबा जानाय बिसिनि थाखायनो सासे फिसाज्लाया गाज्रि जानानै गुबुन न'खर खुंनांगौ जायो बायदि बेफोरबायदि थास सारिफोरा सोमोन्दोफोरा गावस्रालाङो आरो उनाव मा जाहैयो बिफ बिफाखौ बिफा महरै सोमोन्दो लानो बिमाखौ बिमा महरै सोमोन्दो लानो बैफोर माबाफोरा मा होनना जालाङो गोमालांनो हमनो नागिरो आरोना।
औ औ।
नंगौ ना?
नंगौ नोंथां नंगौ।
जों मा खालामनांगौ गिबियावनो जोङो सासे फिसाज्ला बा फिसाजोखौ मोजां आखल बा आखु दाहोनो जों नाजानांगौ आरो हायाब्लाबो जोङो नाजाथाबनांगौ बिमा बिमाया बा बिफाया बा माने नङाब्ला मा जायो
उनाव सोमोन्दोआ माने एसे गाज्रि बेबायदि थासारियाव फैयो आरो ना दा थिग बेबायदि बिनो जोङो ओ सासे बिदा आरो फंबाय बिसोर सानैनि गेजेराव सोमोन्दआ माबायदि जानांगौ होनना सानो नोंथाङा?
औ नोंथां सासे बिदा आरो जेनेबा फंबाय बिसोरनि सोमोन्दआ माने ओरैबादि जानांगौ जेनेबा बिसोरो जाहाथे ओ गावसालाया जेनेबा गासै खोथाफ्रावनो माने मानिलायनाय जानांगौ आरो जेनेबा समानैहाय बिमा बिफायाबो जेनाखि गावनि फिसाफोरखौ उन्दैसिन होननानै बांसिन अननाय बा गेदेरसिन होननानै बेखौ बारा अननाङा होननानै बेफोरबायदि खालामनो नाङा आरो जुदि बेफोरबायदि खालामोबा जेनाखि खि बिदा फंबाय बिसोरो माने गोसोआ बायग्लिगोन आरो जेनेबा बिसो आंनि फंबायनिसो जेनेबा गोदान गोदान साबसिन द्रेस बायदों बायदिसिना मुवा बेसाद बायदों बेफोरबायदि सानगोन आरो बिदाया बिनिखायनो सानै बिदा फंबाय जेनाखि खि बिसोरनि फारसे दायथ'आ बिमा बिफानावनो गोग्लैफिनगोन बिमा बिफाया माने बिसोर खौ मोजाङै समानै जोथोन लायोबासो जेनाखि बिसोर बिदा फंबाय बिसोर बिदा फंबायनि अनलाय नायाबो माने समानैनो जागोन आरो दा बे जेनाखि बिदा फंबाइनि सोमोन्दो बियो गोथौ जानोबा ओ बिनि दायथ'आ थालायगोन बिमा बिफानावनो गोग्लैफिनगोन आरो बिद मोजां बोसोन होबासो समानै अननो रोंबासो गावनि जेनाखि गथ'फोर बेबो लासै लासै बिमा बिफानि जेनाखि मोजां बाथ्रा बेखौ खोनानानै गावसोरबो गोसोआव लागोन। बा बिदा फंबायजों सानैजों समानै अनज्लायनो हागोन बेफोरबायाददि जायो आरो नोंथां बेनि ओंखायनो जोंनि गेजेराव जेनाखि सुबुं समाजाव सोमोन्दोआ ओरैबायदि मोनसे गोनांथार बिफाव लायोना माने बुंनोनो नांला आरो नोंथां सोमोन्दोनि थाखायनो जेनेबा जोंनि गेजेरावहाय गोबां बेफोरबायदिनो गावस्रालायनायबो नुनो मोनो जेनेबा सोमोन्दो गैलायनि थाखाय जेनेबा आथिखालावथ' नुनो मोनगासिनो दङ जेनेबा जोङो बिसि फिसाय हाबा जाखांनायनि उनावबो बिथांमोना माने दडाइभर्स जायो एबा फाथैलाय बिसिलाय नाय बेफोरबायदिखौ जों नुगासिनो दं आरो। दा बिनि जाहोनानो जाहैबाय बिनि गुबै मावनां गौबा ओ मोनसे मोजां माबा लाखिनांगौआनो जाहैबाय सोमोन्दो सोमोन्दो गैयैनि थाखायनो माने बेफोरबादि जेनाखि था सारि बा गावस्रालायनाय बेफोरखौ जों आथिखालाव नुबोगासिनो दं आरो नोंथां
औ दा होमबा जोंना समाबो जोब्बाय होनना बुंजायो। दा बेखिनियावनो लाखिथ'नोसै नामा नोंथां।
औ औ दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय।